औ नोंथां खोनादों।
ओम ओम मोजां ना नोंथां खबरा?
खबराथ‌ बिदिनो दं नोंथां मोजां गाज्रिनि गेजेराव माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि बिदिनोसै आरो।
उम बिदिनो आंनाबो नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां होनो हागोन।
दा जानाय लोंनाय फ्राय बोरै जाखो फुंना?
जानाय लोंनायाथ बिदिनो जासाबबाय फुंनि जानाय नालाय बाथोनफोरजोंनो जानाय जाबाय। दिनै हरनि ओंख्रि दोननाय दा हरनि ओंख्रि दोननानै आग्लायनाय आरो दा फुङाव बाथोनजों बिदिनो बानायनानै जा जाबाय आरो जों। बिदिनो नोंथाङालाय बोरै जानाय लोंनायफ्रा?
आंनाबो जाबाय ब्रेकफास जाबाय नोंथां। बिदिनो मोयानि मा होनो बे मैथाजों मा अमा ओं ओंख्रिमोन बेखौनो एसे थादोंमोन बेखौनो जासाबबाय।
अ ओम ओम ओम दे बिदिब्ला नोंथाङा सो सोंथि सोंनो नागिरनाया सोंदो?
ओ आंनि सोंथि सोंनो नागिरनाया नोंथां जोंनि माने माबायाव ओम बे एम्फौ फियो ना एमफौ फिसिनायनि सायाव नोंथाङा एसे बुंफुरल होनो हागोन नामा आंनो एसे गुवार नोंथां?
अ नोंथां ओ होनो हागोन। जि बिदिनो आङो खाथि खाला एबा न'फ्राव फिसिनायखौ नुनो मोनो बे फिसिनायखौ आङो ओरैनो मोजाङै फोरमायनो हायाब्लाबो नोंथांनो आं फोरमायनो नाजागोन मानो होनब्ला आं आंबो गाव खुद फिनायानो जाया नालाय बिदिनो बिमा बिफा फिनायखौ नुयो जाय फिनायखौ आं नुदों बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन आरो जागोन नोंथां
ओं जागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला जोङो ओ एमफौ फिनो थाखाय जों गिबियाव ओ एमफौनि आदार गायग्रोनांगौ जायो बिदिनो एमफौनि आदार होनोब्ला जोङो ओ माबा नांगौ मा होनो इनदि बिलाइ खारौ बिलाइ बिदिनो मोखोना मोखोना बिलाइखौथ' होआ बिदिनो गामबारि बिलाइ बिदिनो थासुमलि बिलाइ बिदिखौ बिदिनि बिलाइखौ माने जोङो एमफौनो होनाय जायो आरो बेनिखायनो जोङो इनदि बिलाइ गायनांगौ जायो सुमब्लि बिलाइ सुमब्लि दंफां गायनांगौ सुमबलि दंफां गायखांबा जोङो बिलाइखौ नांगौ जायो खारौ दंफां खारौआव मोनै रोखोम दं खारौ जोला खारौ जो खारौ जो खारौ जोखौ होनाय जाया जों खारौ जोलाखौ होनाय जायो मानो होनबा खारौ जोलानिखौ एमफौखौ जायो बिदिनो गामबारि बिलाइ गामबारि बिलाइखौ होनाय जायो बिदिनो जों गिबियाव बे दंफांखौ गायग्रोनांगौ जायो आरो जेब्ला जोङो एमफौ फिसिनांगौ बिदिनो एमफौखौ फिनो थाखाय जोङो ओ इदिनो एमफौ फिखांनाय ओ इदिनो फिथोब फिथोबखौ जोङो दोननांगौ खुनदुंजों सुनानै ओ आलायनानै दोननांगौ बि बिदिनो दाबसे ख'ना जायगायाव न'नि खना जायगायाव बिदिनि उनाव दोनखांनायनि उनाव जेब्ला सिखिरि ओंखारो फिथोबनिफ्राय सिखिरि ओंखारखांनायनि उनाव जों सि ख्रिखौ आरोबाव न जिस्रियाव ओ बाथाबनानै एबा बोखां फिथोबनिफ्राय बोखांनानै जिसेयाव जोङो दोनो सिथाबनानै दोनो सिखिरिखौ बिनि उनाव जों जेब्ला सिखिरिया बिदै दैयो सप्तासेनिनाव बिदै दैखांनायनि उनाव जों सिखिरिया गावनो गाव हारसिङै बे जायगानिफ्राय गावबा गाव जायगायाव बिरलाङो एबा थैनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो बिदैखौ दैखांनायनि उनाव बिदैखौ जोङो दाबसे जायगायाव ज' खोबनानै दोनो जिस्रिजों दा जिस्रिजों खोबखांनायनि उनाव जोङो इदिनो ओ सप्तासे सप्तानैनि उनाव जोङो बिदैनिफ्राय बिदिनो एमफौनि फिसा फिसा महर लानाय जायो आरोना जेरै बेखौ जों एमफौ फिसा होनो एमफौ फिसा होनो बे फिसा फिसा महर लायो जेब्ला एमफौनि फिसा फिसा महर लायो अब्ला जोङो बिदिनो ओ इनदि बिलाइखौ होग्रोनाय जायो गिबियाव इनदि बिलाइनि गोरलै गोरलै बिलाइफोरखौ जों होयो बिदिनो होयै होयै सप्तासे सप्तानै होखांनायनि उनाव ओ एमफौआ गिदिर जायो जेब्ला एमफौआ गिदिर जायो इदिनो जोङो एमफौनो थाखाय बिदिनो बिलाइ गिदिर बिलाइ गोरलै थासोमलि बिलाइ खारं बिलाइ मोखोना ओ मोखोना नङा बिदिनो गामबारि बिलाइ इदिखौ जोङो होयो इदिनो होयो जेब्ला जोङो अजा ओंखारनाय होनो अजा ओंखारनाय समाव जोङो बिदिनो एमफौफोरा दिनै एसे बिराद जायो आरोना बे समाव अजा ओंखारनाय समाव बिराद बिलाइ जायो आरो बिदिनो अजा ओंखारनायनि उनाव सानसे सानननि उनाव जोङो बिमा ओंखारनाय होनो जेरै मोननाय होनो एमफौ मोननाय होनो बि एमफौ मोननाय समाव बिलाइफोरखौ बारा जाया आरोना बिनो मोननाय समाव एमफौआाननो मानलालाबायो इदिनो इनजुरफ्राव मानलालाबायो आरो ना मानो होनबा बिसोरो फिथोब थोबनो जायगा नागिरो बिनि थाखायनो जोङो बर' आइजोफ्रा ओ फिथोब थोबनो एमफौखौ जोङो बिदिनो थालिर बिलाइखौ हाननानै जेरै मानसिखौ जों मानसि उनदैखौ जों दोनद'ला खायोना बिदिनो जों एमफौखौबो ओ एमफौखौबो फिथिथोबनो थाखाय ओ बिदिनो जोङो दोनद'ला खायो आरो जोङो बिनि उनाव गेजेराव गन होनानै जोङो थालिर बिलाइखौ लाबोनानै जोङो ओ लाबोनानै जोङो एमफौ मोननाय एमफौ मोननाय समाव गोमो गोमो जायो बे गोमो गोमो मोननायखौ जोङो एमफौ एमफौ फिसिनाय जायगानिफ्राय लाबोनानै जोङो दोनदोलायाव होफैनानै जोङो एमफौखौ फिथोब थोबनो थाखाय ओ रेडि खालामनाय जायो आरोना इदिनो सानसेयाव इदिनो मालाबा ओंखारो बेनि उनाव नेक्स नेक्स्ट दिनावबो जों इदिनो हमनाय जायो गोमोन हमनानै होनाय जायो बिदिनो होबाय थायोना सानथाम सानब्रै सप्तासे गाहाम इदिनो गोमोन ओंखारबाय थायो बिदिनो ओ फिथोब दोबखांनायनि उनाव जोङो सानथाम सानब्रैनि उनाव जोङो फिथोबखौ खायो आरोना बोखांनानै खायो इदिनो थालिर दख'लाव सिथाबो नालाय सिथाबनानै थोबनायखौ जोङो बोखांनानै खायो बिदिनि उनाव सानसे सानननि उनाव एमफौखौ जिरनाय जायो आरो ना एमफौनि गुबै महरखौ मोननाय जायो बे मोननायनि उनाव सोर सोरबा फालांगिरि खालामो बिदिनो फानो सोरबा न'खराव जायो बिदिनो आरो एमफौनि महरखौ मोनो बिनिफ्राय जों आरो मोननो हाबावो जे एमफौनि बे जिरनाय फिथोबखौ जोङो बर' आइजोफ्रा ओ खुनदुं खालामो बिदिनो थावख्रि होनो आरोना थावख्रियाव बिदिनो फिथोबखौ जोङो रुग्रोना लायो रुखांनायनि उनाव जोङो थावख्रिजों ओ खुनदुं दिहुनुन आरोना सानानै बिदिनो बिदिनो थ'लायाव थ'लायाव दोनो आरो खुनदुंखौ जमा होनो थावख्रिजों लुनानै थावख्रि लुनाय होनो बेनिफ्राय जों थलायाव खुनदुंखौ ज'मा दोनो बिनि उनाव जोङो बिदिनो माइदि होननानै जोङो जि दानाय जायो बेखौ जों इनदि जिबो होनानै जायनि थाखाय बेफोर इनदि जिया बेसेन गोसा जोंनि बर' हारियावल' बाहायनाय जाया गुबुन गुबुन हारियावनो बेफोर इनदि जिखौ बाहायनाय जायो बिदिनो जोंनि साखाथियाव थानाय अरुणाचल हादराव बिसोरनि मानसिफोरा इनदि जिखौ हाबानि समाव बाहायनाय जायो मानो होनब्ला बे इनदि जिया बेबो जोबोद बेसेन गोसा बेफोरखौ जों बायनायखौ नु आरो बेनो नोंथांनिसिम आंनि फोरमायनाया जि नुदों जि रोंगौ बेखौ फोरोंथनि सिगांसिम आं फोरमायनाय जाबाय नोंथाङा दा नोंथाङा ओ नोंथांनि जायगायाव दैज्लां बोथोर समाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना? आरो खोथियाफोरखौ बोरै फैनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नोंथां हागोन ओरैनोथ' ओरैनोथ' दैज्लां बोथोराव जोंना बेनो माइ आबादानो गाहाय आबाद होननानै जों बेखौनो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंना बेनो माइ आबादानो गाहाय आबादखा दैज्लां बोथोराव बेखौनो बांसिन सुबुङा मावनाय जायो ।
औ
खोथिया फोनो थाखाय जोंना ओम गिबियाव नांगौ जायो माइलि नांगौ जायो । बेनि उनाव जों माइ बे माइखौ जों से बोसोर बोसोर सिगां बिदिनो मोजां माइखौ माने थिनानै दोननाय जायो आरोखि बाख्रियाव माइलिनि आन्था दा बेखौ जों खोथिया फोनायनि साननैसो सिगां बेखौ दैयाव सोमनानै लानाय जायो । दैयाव सोबनानै जिखुनु बे जि गाजा बेरगोन अब्ला बिनि सिगां आरोबाव जों जेराव फोगोन बे हाखौ एकदम मोजां फाल एवनानै गिबियाव खारायनाय गिबियाव ओइ सेके दं बिनि उनावहाय सामार होनाय होनोना नोंथां?
औ
ओ बेफोरखौ मोजां हाखौ फोमोनना लानानै जि गाजा बेरनाय बै माइलिखौ जों लाबो लाबोनानै माने फोनानै होनाय जायो आरो ।
औ
बिनि उनावहाय बिदिनो गोबाव सम बिदिनो एसे दोननायनि उनाव जेब्ला खोथिया गायनाय माबायाव फैगोन अबस्थायाव फैगोन अब्ला बिनि सिगां जों हाखौ फोमोननानै लानाय जायो जेराव गायगोन बेखौ दा सिगांनि माइ आबाद दानि माइ आबाद होनोब्ला एसे बेलेग जायो सिगां समावहाय माने बै होनोना खासिया जावैनाय होनोना खोथियाखौ गोरलै गोरलै समाव फुनानै बि बेखौ जावैबावनाय जायो जावैनानै बे गायनाय खोथियाखौनो आरो फुफिननानै बेखौनो गायनाय जायो नै बिदि प्रसेसाव माने गोदो मावोमोन आरो नाथाय दाना बिदि नंला डाइरेक्ट खोथियाखौ फुनानै गायखानाय जायो दा नै जोंहा बिदि खालामदों खोथियाखौ गिबियाव गोरलैयाव फुनानै बेखौ जावैबावनाय जायो जावैनानै बे जावैनाय खोथियाखौ फुनानैसो गायो माने बिदियावहाय माने नोंना आबादा एसे मोजांबो जायो नोङो एसे मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो बिदि प्रसेसयै नों मावोबा दानि जुग गावनि बोथोराबो एसे अखानि बेलायावबो बुंनो थाङोबा जोंहा एसे प्रब्लेम जानानै फैदों । गायनाय फुनाय समाव अखा गैया । जों माखासे गोनोखोआरि आदबजों बिदिनो दै जगार खालामनानै गायनाय जायो गोदो आरो ट्रेक्टरजों हालौवालासिनो सब मोसौजोंसो हालौवजोबोमोन दानि जुगाव थ' आरो ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवनाय जायो । बे बिदिखायनो गोदोनि आबादा एसे साबसिन जायोमोन जे ट्रेक्टरजों हालेवबा एसे मोजां माने गावनि नांगौसेबां माने हालौवनाय जायो दा । ट्रेक्टरजों इसिबां माने मोजां जायाखै जाया आं माने बेखौ नुयो आरोखि ।
औ
दा बेनोसै नोंथां आंनिफ्राय
औ बिदिनो आरोना हासारफोरखौ जोङो गोदो समाव मोसौजों हालेवनाय जायोमोन नालाय हासार फ्रा जेबो खारसारनाय जायामोन मानो होनब्ला हासार सिङाव थाय नालाय एसेबां हा सिङाव थांद्रानाय जायामोन हालेवबा मोसौजों हालेवबा बिदिनो दानियाथ' ट्रेक्टरजों हालेवो नालाय । एखदमबारे माने हायानो गोदोज्लांजोबो आरो ना सिङाव थानाय हासारफ्रा जे ओंखारजोबो जायनि थाखाय जोङो अखा दै बाना जाबा हाया थांजोबो आरो ना हासारा बेनि थाखाय जों दानि जुगाव हाखौ ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जोङो माइखौ बारा मोजां जानाय जाया नुनो बेनि थाखायनो जोङो हासार बायदेरनाय जायो जायनि थाखाय हानि हायाबो खहा जायो आरोना ।
ओम
बेखायनो गोदोनि समाव जों जेसेबां ओ हासार होआलासिनो आबाद माव मावोमोन एबा आबाद मोनोमोन दानि जुगाव बिदिखौ जों मोननो मोननाय नुनो मोनला बेफोरनि थाखायनो दे होमबा ना?
दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां दसे सम होनो हानायनि थाखाय दे ।